औ हेलौ।
अ खोनाबायना?
ओ ओ खोनादों मा खालाम दोंथाय नों
ए आं ओरैनो दङ।
ओरैनो दं।
औ नों हालाय माथो खालामदों?
आंबो दङ ओरैनो जिराय नानै।
ओमफ्राय गायनाय फु
ओ गायनाय फुनायाथ' दा खोथिया फुना माबा खोथिया फोनानै दङ गाय थ'नाय जायाखै। गायनाय जाथवाखै आरो। औ नों थिंलाय गायबायना?
जोंनिथिं बो गायथवाखै ओ खोथिया फोना दं जोंनिथिंबो। हाबायदों नामा अखा फोर हाबाय बायदों नोंसिनाव?
अखा दायो सान्दुंङा गोसा सो बिदिनो मैया हा दोंमोन। मैयायो अ। बेबायदिनो दा मानि माने जों थिंजाय हर हराव हानाय सानाव हाय सानदुं गोसा गोसा दुंनाय बिदि जागासिनो औ औ।
बिदिनो मेचिननि दै ओ नोंसिनिया माइ गायनाय सि थिमा माजों गायो ओरैनो गायोना?
जोंनिया
दा
जोंनि थिंथ' बेबायदि दंग'नि दै गैया बे अखानि दैखौनो नेनानै गायनाय जायो आरो बांसि नानो ओमफ्राय सोरबा सोरबायो ओहो सोरबा सोरबा ओम बेबायदिनो मेसिनजों सारानानै गायो आरो।
नानै ना मिसिन
औ औ न'निफ्राय बिदिनो दै माबानानै गायो आरो। ओइ अबेथिंबा अबेथिंबा जायगाथिं दङ दंग'आ ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय
जोंनिथिं जाम्फै दङ। नै सुइस गेट सुइस गेट दंना सुइस गेटनिफ्राय लाबोयो आरो। दायो एसे खम दंथ'यो दैया औ औ।
जोंथिं एकदम अखा गैयाबाथाय बिराद जेंना जानो नागिरो माने माइ गायनायावहाय। अखाया खम जाना होबाथाय
ओरैनो मा मा खोथिया फोदों? मा माइ।
जोंनियाहाय रनजित।
औ औ मिथियो रन्जितखौ।
बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेक बेलेग होनोना आबादा दायोलाय बांद्राय मोजांद्रायबो जाया बांद्राय गाज्रिबो जाया होनना बुंजायो आरो गेजेरावनो।
औ औ।
नोंसिनिथिंलाय माबायदि जायो आबादा?
जोंनियावहाय रनजित। दा बांद्राय मोजां जाला। बै दस्रा दस्रि माइ। फोरा जायो आरो। जोंहा माबा। ओ मासुरि मासुरिखौ मोनथियोना माइ जोलै।
मासुरि औ औ मिथियो।
ना मोनथियोना बेखौबो।
माखौ।
सादु सादु।
सादुमोन। ए दिनैसो खोनाफेरदां बे माइखौ।
खौ।
औ अब अबथिंबा बेलेक बेलेग होनोना जोंथिंजाय थिप थिफि होननायबो। गायो। औ थिफ थिफि होनो माइ गुफुरबो होनो मा अबेबा अबबा इदिबो होनो माखौ माखौ होनोथाय।
नामखौल' मिथियो आरो। मा माइाया माबायदि बेखौ मोजां मो मिथिया माइब्राखौ मिथियो आरो माइब्रा जोसाखौल'।
बुरजा गायोना नोंस्रा?
जोंहाथ' इदिनो बांद्राय बुरजाबो गाया जखानि न'आव जानो आनथाल गायनाय जायो।
औ दस्रा दस्रि आबाद खालामदेरो?
दस्रा बाद सिगां समावहाय खालामनाय जायोमोन इदिनो मैगंफोर गायोमोन आरो पथल जिंखा बिदि बहलफोर गायनाय जायोमोन आरो गायो न'आव फाय मावग्राबो गैलाना। बिनिखाय। ओ न'आव जानो आन्था एसे एनै। गायनाय जायो आरो।
औ औ।
नोंसालाय बेसे बुरजा गायो?
ओ दायो ओ जिसे बिगा गायो एगार' बिगा।
अ जिसे बि होमबालाय थोसाबो ना न'आव जानायनि अनगायैबो।
थोसाबो जानाय बुरजाबो बुरजा जायो नालाय फाननो फाना फाननाया न'आवनो दोनो आरो।
अ। नि थाखायबो
जायो औ। जाथ'बाय ना बेखिनिया?
ए। माइ आबाद मावनाया औ खोनादों औ।
बेनिखायलाय आरो ओरैनो मेसेंफ्राव मा मा गायो? थाय
मेसें मेसेंङाव जोंनि थिंजाय बिदिनो मेसेङाव जाों मैगंफोर मोननाय बेखौ फोबाय। लाफा मुला लाइ बेफोरखौ औ औ बेबायदि बे ओरैनो बेसरफोर फोलाबायो। द दस्राफोरा ओमफ्राय जोंनियावहाय दा बिस बेरनि आबाद खालामनो माबा गैला आरो हासारा खम जाबाय।
ए बेसर आबाद गायनोबा हासार बुरजा नांगौ जायो नामा?
औ हासार एसे होनांगौ जायो बुरजा होनांगौ। उम। दायो जोंनियाव सिबिं एसे खुयो। औ औ।
सिबिङाथ' जेरै मेरै जायगायावनो जाला बायो ने?
औ जायो एसे बेयो बेखौ फोयो आरो मानसि ओमफ्राय जोंहा फोआ।
औ।
बेबायदिनो माने हासारा खम जालांबाय नालाय दानिया हासार बाहायाबानो रासायनिक हासार होआबानो जानो नागिरा अर्गेनिकखौथ' रावबो बांसिन बाहायनो नागिरला नालाय। गाज्रि जालांबाय आरो।
जालांबाय औ हायाबो जोंनियावबो बारा आबादा मोजां जाला हे हे।
फोरबो फालियो।
आमथिसुवा औ औ। नोंसिनिथिं मा होनो?
जोंनिथिंबो आमथिया आमथिसुवा बा आमथि फोरबोआनो होनना बुङो।
आमथि होनोना बिदिनो
औ।
आमसुवा बा आमथिसुवा होनो आरो जोंनिथिं। उम। फालियो। उम औ औ बारा गोबाव गैला।
मा मा खालामो नोंसिनिथिंजाय?
जोंनि ओ आमथिसुवा ओ जोंनिथिंजाय फुजियो बोराय सेंग्रा ओरैनो ओ खेलायलायो आरो। औ खेला होयो। ओमफ्राय बिदिनो खाबादि होयो। बुरि सिख्ला।
औ औ बादिलायसिगोन आरो
बादिलायो हाग्रा एवो ओमफ्राय बिदिनो हाग्रा एवो उम बिदिनो फिथाइ सामथायाइ जायो आरो
औ बेखिनियानो आरो
औ औ ओइ नोंसोर नोंसिनिथिंलाय?
जोंनिथिंथ' बेबायदि ओरैनो हाग्राफोर एवस्राङो आमथि फोरबोखालि हाग्राफोर एवस्रांनानै बिदिनो मन्दिरावहाय आर'ज गाबो आरो
अ उम उम
आरज गाबनानै बिदिनो सान सानथामखौहाय ओ दुब्लियाव ओंखारा बिदि हाजावनो मोना मानो मोना दिनानै फोथा
अ ओरैनोथ' जोंनिथिबो बिदिनो सानसे एल' जोंनियाव फोथायो आरो मानि हा जावा ओ एववाबो आरो दुब्लियाव
बैसोमोनथि बिमाखौ दुखु होनो मोना होननानै माने दुब्लियाव ओंखारा आरो।
अ अ
ओरैनो मा मा खामना मोजां मोनोथाय नोंथाङा ओरैनो मा मा खामना मोजां मोनोथाय होनदों? औ
आङो दायो आबादावनो थायो
बारना जानो दे गासिबो साख्रि लाजोब बालाय बोरैथो साख्रि मावग्राफ्रा बहानिफ्राय मोनजानो।
औ औ औ
बेनिखायनो आबाद मावग्रा थांनांगोन फाला बदलसो नालाय
औ
गासिबो मोनसेयावनो नांथाबजोब
जाया उम
बेबायदिनो जेरावबो बेरायथाराखै नामा दा हो दा होनदों नों ख औ
ओ थांथ'वाखै जेरावबो बेरायथ'नाय जायाखै होद‌ हो
थांथ'वाखै औ न'आवनो दंगासिनो आरो ने ओ मा ओंख्रि जाखोमोनथाय नोंसो
ओंख्रिया दालि जहलमोन ओमफ्राय आलु भाजा एवनो
आलु फाजा
औ औ
बेै आरो दाथ' आरो गरम ना मा जाबाय थानो जायो औ गरमानो बारा जाथारदों दामानि स
उम उम जोंनि आवबो गरम
बिदिनो अखा हाबाबो थान्दा जाथाराखैना
जायाखै औ औ दायो मा मावदों नोंलाय
आं दायो ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै दंलाबायो गरम ना बिदिनो बहुद थान्दा मोनगोन जाना दङ
उम सरल पारायाव थांग्रा मानसिफोरखौ नाहरद आङो लामासि सेरावनो ना सरलपारा थांग्रा लामा सेरावनो
गरमाव मोजां जा
औ थाङो बयबो
नोंसोरलाय गरमनि बेरायहैनो लुगैयाखै नामा?
मालायफोर थांनायखौ नुयो उनाव थांसै दस्रायाव उनाव थांसै उनावहाय औ दे दे